औ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो ओरैनो मानो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथां
ओ नोंथां ओ
अ नोंथां मा खोथानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दाथ' नोंथां दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दिन नोंथांमोननिखं गायनाय फुनाय एबा आबादनि बागै एसे
औ हागोन हागोन नोंथां जेनेबा गायनाय सिनायना नोंथां? दैलां बोथोरनि औ दे दे जागोन दाथ' जोंना गायनाय फुनायनि खम जाबायना नोंथां। ओ दा दैज्लांनि सम सम गायनायनि मुखुब बेजोंनो लोगोसे जों माख माखासे जोङो आबादफोरबो मावनो हायो दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं दैज्लांनि मैगं बिदिनो खुमब्रा जोगोनार थाइबें भिन्दि सबायबिमा बेैफोरबायदिखौ जोङो मा होनो बारियाव फिसा फिसा आबादखौ मावनानै लानो हायो दैज्लां बोथोराव बेजोंनो लोगोसे दङ जों गुबै आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावो होननानै बुङोब्ला माइनि आबाद माइनि आबादा जोंनि आसामावनो बांसिनानो मावनानै जानो लानाय आरोना जोङो
जोङो माइखौ बांसिना मावनायखौ नुनो मोनो आरो मावबोगासिनोबो दंखायो। दा गायनाय फुनायनि सम सम जाबाय सोरबाहा सोरबा खोथिया फुबाय सोरबा गायजेनबाय सोरबा दाबो हालेवगासिनो दं गायखांआखै सोरनिबा खोथि ज'आाखै आरोना ओ ओरैनो जेनेबा आङो गामियाव नुनायखौ आं फोर फोरमायनोसै नोंथांनिसिम गामियावथ' दा गायनायाथ' गायनाय जायाखै बारा जोंनिथिं ओरैनो खोथियाया रज'बाय रज' फोनाया खिन्थु जौआखैआरोना फुजानाय जायाखै दाबो गोरलै गोरलैयैनो दङ माने जोंनिया बारियाव खुयैनाय जायाना बारियाव खुबैबा माने बांसिन हासार हासार मोनो आरोना मोसौ खि मोसौनि हासार नङाबा मैसोनि हासार बेखौ जों बारियाव थाब मोननाय जायो जोंनिया माने दुब्लियावसो खुबहैनाय जायो आरो दुब्लियावबा एसे खम जायो आरो ना बोसोरफ्रोमबो गायनाय जायो नालाय ओंखायनो एसे रज'नायाव एसे थान जायो आरो ना बांद्राय मोजाङै देरनायखौ नुवा आरो ना बांद्राय मोजां देरनाय माने थाब देरनायखौ नुनो मोना। बेबायदिनो ओ जोङो बारियाव खुयैनानै दोनोबा थाब गायनो मोनो बेखौ जों मोनथियो आरो नै दाख्लैसो दैलां बोथोरनि आमथिसुवा नै बावाखै मैया ना दाख्लैसो दाख्लै बेसेबांबा थारिखाव थांखांबाय आरो ना। आमथिसुवा आमथिसुवा जाखांबाय दा आमथिसुवा बायबाय नालाय नै
गायहांसैबा साननैनि एबा सप्ताहसेनो थांनानै सोबनानै गायसायो आरो नानो आरो आं बुंनो साननाया जाहैबाय बिद बोथनि म बुंनाया आङादों आरो
जो बुंनो सानोदो आरो ना नोंथां जोङो फाथोखौ जेनेबा सिगाङाव दैज्लां बोथोर मोनफैयैनि सिगां मोनहां मोनहांआवनो जोङो फाथोखौ फुैनानै दोननांगोन जेनेबा जोङो बैसाग अखा सिरिजेननाय बै समावनो जों फाथोखौ थिनानै दोनोब्ला माने लासैयैनो मा‌बालांगोन आरो ना बेयो देरनानै दैज्लां बोथोर बहरबा जेसेबां गायनाइ फुनाय सो सम बे समाव‌ बेया मा होनो देरनायनि सो सम जायो आरोना बै समाव माने फाथोखौ सिगां फुयो। थिना दोनबाय आरो जोंओ फाथो फाथो होननानै बुङोबा जोङो जेरै जों ना नारजि नारजिबो जायो जों बे फाथोजोंनो अमा नारजि बर'निथ' ओंख्रिथार आरोना बियो ओम अमा नारजि जो जानाय बेजोंनो आरो बे बेखौनो माखासे आ फालांगि एबा हाथायाव फाननानै जोङो माखासे रां आरजिनायखौ जों नुहुरनो मोनो ।आङो बुंनो सानदों माइ माइनि अनगा बे फाथो आबादा जाहैबाय खस्थ गैया आरो ना खस्थआ मा होनो माइनि बायदि बे माबा नाङा आरो ना फुयैनानै दोनबाय जोङो जेनेबा बिगाब्रै बिगाबा एबा दस बिगाबाखौनो जों फुबैनानै दोनबाय अब्ला जोङो बेयाव खालि मा खालामनांगौ एम्फौ जायैनि मुलि सारनानै होदो बेयाव अमे एम्फौ जानायनि मुलि सारखानानै जोङो बेखौ नेदों आरोना आस बिदिनो सारि मास थिन मास बिसोरो नेनांगोन आरो बैखौ देरनायखौ बै समाव जोङो बे देरगौमानियावनो जोङो माइ आबादखौ मावनो हायो। बै माइ ओरैजाय फारसे फाथो देरलांबाय थाबाय ओरै माइनि आबादखौ मावबाय थाबाय जोङो। ओम बिदिनो बोथोर जाबा जेनेबा राहैबा माइ ओरै गायहां गायखांआं गायखांआं जाबा बे फाथोआबो एबा गायखांथारबा माइ सोबखांनाय समाव बे फाथोआबो दानजानाय सम एबा मेसेंआवबो जों दाननो हायो आरो ना मेसें बोथोराव जोङो बेखौ दान नानै जोङो ओ फुख्रि नालाफोर एबा जाम्फैफ्राव जोङो मा खालामनांगौ जोङो खोबनानै एबा सोमनानै दोनहैनांगौ आरो ना बिनि खारनानो जाहैबाय जोङो बै फाथो बे फाथोखौ जोङो फाथो दिरुं खालामनो थाखाय जोङो सोमनांगौ आरो ना बिदि बिदिनो मास मोननैसो सोम नांगौ बेयाव सेवनो थाखाय सेवहोनानै जोङो दैज्लां बोथर जेनेबा फुस मास होननानै जों बुङो बे फुस मासाव जों बेखौ एकदम जोङो खैफेरेद हैनांगोन आरोना फेरेदनो माने जोङो बेखौ सुहैनांगोन। दै गुसु गुसुजों गानो बाबाबो दांनो बाबाबो उफाय गैया जोङो सुनानै लानांगोन आरो बेनि उनाव जोङो सुनानै लानानै जोङो बुरजाबाथ' बुरजा नोंङो दाम मोननोसै जेनेबा महन हिसाब फानोबा जोङो हाथायाव बिदिनो आ आत हाजार गाहाम गाहाम बिदिनो मोनो आरोना ओरैनो हाथाइ नायै हाथाइ दामा मोनो एखनबा हाथायाव माने एखमबा बोसोराव बुंनो हायो बांसिन आबाद मावोबा बे फाथोनि आबाद। मावा दाम बेसेनाबो खमायो एबा खम मावोबा मा जायो बारायो आरो जेरै ज मोन मा मोन बेाद ज खा मावोबा बिनि बेसेनाबो बार आरो जोङो बांद्राय मावोब्ला बेयावबो मा खालामो जोंनि बे मोननांगौ जेखिनि मुलामफा एबा रां बेयो खमायो आरोना एसे एसे बेनो जोङो लोगोफोरा सुखांनायनि उनाव जों फोराननांगौ आरोना फोराननानै सानदुंआव सबथासेसो सबथानैसो फोराननायनि उनाव जोङो बेयाव जोङो मुथा मुथा खानानै बस । बसयाव सोनानै जोङो महन हिसाबै फानहैनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों फाथोसिरना फाथोसिरनाफोराबो जोंनि न' लुनाय एबा। बारियाव सक बेरा होनाय बेफोरबायदियाव जोङो फाथोसेरनाखो बाहायनो हायो आरो अर सुनायावबो जोङो बियो गोरलैयैनो खालामो आरो दैज्लां बोथोराव अर सुनायावबो जों खामानि होयो आरो उखोम मुदाफ्राव होयो जों बे फाथोसेरनाखौन। बेरा होयो न'नि बेरा बेफोरबायदिनो जोङो बे फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङाथ' आं जेखिनि बुंनो एसेबाबो हमनो हाबाय नोंथां। औ नोंथाङा ओ मा होनो नोंथाङा जाखिनि मोनथि बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा ओ नोंथाङा जेनेबा मानिया आयदानि सायाव खोन्थानो सानदों खोन्था लांदों नों
औ नोंथाङा दा'थ' माइ गायनो हागोन फोरमायबाय आंबो बे जो माइ गायनाय आबादखौनो जोंनि ओजा ओनसोलहाय माबोरै गायनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो सानदोंमोन ओ दे बिदिब्ला नोंथां खोनासंंलां दो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनल्बा नोंथां बे दैज्लां बोथोराव नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबोरै गायदों नोंथाङा फोरमायबाय एबा आंबो जोंनि ओनसोलाव माबोरैहाय गायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोन मोननि बायदिनो माइ आबाद। खौनो मावनाय जायो माइ आबादानो जाबाय जोंनि गुबै ओनसोलनि गुबै आबाद होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंनि गासैबो ओनसोलनि न'खरफोरानो माइ आबादजों गायनानै सोनारनानै दङो बे माइ आबाद गायनानैनो जिउ राहाखौ खुंगासिनो दङो जायनि थाखै गासैबो सुबुंफोरानो दैज्लां सफैनाय लोगो लोगोनो माइ आबादखौ मावो बे ओ गिबि माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो खोथिया गोनांथि जायोब्ला जों बे खोथियाखौ फोना लाग्रोनांगोन नांगोन फोना लाग्रोनो थाखाय जोङो बारि। एबा फोथाराव फोनाय जायो जोंनिफ्राय बारियाव फोनाय जाया नोंथां बे खोथियाखौ गासैबो सुबुंफोरानो फोथाराव फोनाय जायो मानो होनोब्ला फोथारावसो माइखौ गायनाय जायो नालाय ओंखायनो ओ बे खोथियाखौ बारियाव फोयोब्ला। ओ रोगाना फोथारसिम लांनायाव गोबां खरसानिबो गोनांथि जायो आरो समनिबो गोनां जायो बेनिखायनो फोथाराव फोनाय जायो गासैबो बे फोथार ओ दुब्लि फोथार गेजेराव फोनायनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय बे फोथाराव फुनानै आरो गायखानो हानाय बायदि जायागायावनो फुबाय। जायगायावावनो गायखाबाय बिदि खालामनानै हानायनो थाखायनो गायनाय जायो बेनिखायनो ओ दा ओ दैज्लां बोथोर नालाय बयबो दा गायजोब्बाय ओ फ्राय जोंनि ओनसोलाव ओ गायफ्र्लामजोब्बायानो होनना बुंजायो मानो होनब्ला जों ओनसोलाव आमथिनि सिगाङावनो गोबां गायखानाय जायो बिनि उनाव आमथि जोबबा एसे खम बिबांनि हाया थायो आरो गायनो बेखायनो गोबां सुबङानो गायजोबबाय ओ जोंहाबो गोबां गायबाय एसेल'स जोंहाबो होनना बुं थिग बेबायदिनो दा नै आमथिसुवाखाय दा गासैबो दंथ'यो जोंनियाव दिनैसो आमथिया बायबाय गाबोननो फुजा होसिगोन ओ रायजोनि थान एबा मन्दिराव बे गाबोननि उननि उननिफ्राय माइ आब ओह माइ जा दङ जा जाय सुबुंफोरा गायाखै एबा जाय फोथाराव लांदां दोङो बेफोरखौ बिगोमाफोरा गाबोननि उननिफ्राय गायनाय जासिगोन। ओ बेनिखायनो दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गायफुनाय सोलिबाय दङ आरो दा। नोंथां बिज आरो बे माइ आबादनि उनाव मा होनो जेब्ला गायो अब्ला जोंना दा ओह मा होनो बे आबाद ओह माइ गायनाय फोजोबनाय होनना बुङो बे फोजोबनाय फोरबोआ जोंना फ्राय आमथिनि उनाव जोब होयो आरो आमथिसुवानि उनाव मानो होमब्ला बिनि सिगाङाव बेखौ ओ गायजोबनो मोना होननाय मोनसे खोथा दोङो जोंनि बर' समाजाव। माने गायजोबोब्ला बे सुवानि सिगाङावनो गायनाय जायो नालाय। बेखायनो जोङो मायनावखौ जेब्ला बरायना लाना फैयो अब्ला जोङो मा बे सुवा सुवाया खारा होननानै माने फोथायनाय दोङो आरो। जायनि जाहोनाव माने बे ओ ओ मा होनो आमथिसुवानि आगोलाव गायोबा माइनावाव माइनावआ फोथारनिफ्राय फैया एबा सुवा नांनानै थायो होननानै मोनसे खाना फोथायनाय दङ आरो जोंनाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनिखायनो बोयबो दा मा होनो आमथिसुवाखौ सुवानि सिगाङाव गायजोबदोंब्लाबो ओ सोरबा दबल' दबलसे दोङो सोरबा मा होनो बिगासे दङो बिदि गासिबो दोनो आरो बेखौ मा आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगोनो जोंनाव गायनाय जायो आरो। बेखौ दा नै आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगोनो बेखौ सोरबा हाल जांख्रा जासिगोन सोरबा ओ गायजोबसिगोन। सोरबा गसा लासिगोन आरो गसाबो लानाय जायो जोंनाव बे गसा लायनाया जाहैबाय जोंनाव माइसालि माइखौ गायनाय जायो गसा लायनायाव। बे माइसालि माइ गायजेनो अब्ला जोङो गसा लायो। बे गसा लानायाव जोंना गिबियावनो बिगोमाया फुंबिलियावनो फ्राय मोनब्रै आलिखो खनाखौ नायनानै बे खनानि मोनब्रै साइदावबो थाव फोनानै माइखौ गायजेननाय जायो गायनानै बेद-बिदिनो ओ बे गायनायाव गय दंफांनि बिलाइ एबा गइसावनि बिलाइ, बैग्रिसुनि बिलाइ हुगारा। औवानि बिजौ बिदि लांनानै दुब्लि फोथाराव ओ दो फोथारनि आलियाव थुनानै गारबोनाय जायो। जाहाथे मा बेयाव जोंनि दुब्लि फोथारनि आलियाव ओ गाज्रि मोदाइ एबा ओ गाज्रि माबाया मा होनो ओ बेफोरो फैनानै जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामनो हाया एबा खालामफैनाङा बिदि एम्फौ एनलाफोरा फैनानै जाफैनाङा बिदि बिदिनि थाखाय बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला गायखाङो अब्ला जोंनाव ओ ओ बे आखु फोरबोआ जोबो अब्ला जोंनाव हाल जांख्रानि मोनसे फोरबो फैयो। बे हाल जांख्रानि फोरबोआवनो जाहैबाय ओ गासैबो गामिनि ओ सुबुंफोरानो फाइ फैनो लुबैयो आरो। बेखौ ओ न'-न'खर न'खर थांनानै लिंनो गोनां जालाया। बेखौ हाल जांख्रा जागोन होनना मिथिना मोनब्लानो फैयो। गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै गायनानै हाल जांख्रायाव बाहागो लाफैयो बे हाल जांख्रा खालि ओ ओ न'खरनि बिगोमाया फुङावनो थांनानै आबाद फो-आबाद फोथाराव एबा मोननाय हायाव माइखौ गायजेनो। बेनि उनाव गायखांनानै थाव होनानै गायनाय जायो बे थाव होनानै गायखांनायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा गायो। बेबायदिनो गायखांनानै गायखाङोब्ला मायनावखौ बरायना न'आव लाना फैयो बे बरायना लाना फैनाय समाव गामिनि सुबुं एबा न'खरनि खो बिगोमाफोरा मोसा मोसा माइनाखौ बरायना लानानै फैनाय जायो आरो दुब्लि फोथार बारियावनो बिगोमाखौ हाब्रुजों फुनजोबनाय जायो।